हेलौ हेल ओ नोंथाङा दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां।
दा आङो जानाय लोंनायनि माने जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो लानाय जादों।
औ नोंथां सावरायजागोन।
ओ जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला बेवहाय गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायनि बाथ्राखौ नुनो मोनो। ओ आरो बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनबाथ' एसे गुबुन रोखोमनियानो जाखा रो मानो होनोब्ला बरफोरा ओ मिथिंगानिफ्राय मोन्नाय बायदि रो
जेरै मुलि महरै मोननानै मैगं एबा ओ बिदिनो ओ बेनदों बेनला एबा हाग्रा बंगानिफ्राय बुथुमनाय माखासे मैगं थाइगं बायदि रोखोमनि जानायखौ मोननो हायो जोङो बेनि गेजेरावनो जेरै ओ बर'फोरा
बर'फोरनि माखासे माहोनो मख'जाथाव मख'जाथाव ओंख्रिफोरानो जाबाय अनला ओंख्रि अनलाजों दाउ बा अनला ओंख्रि आरो सबायजों साम' बायदिनो जे नारजिजों अमा बेदर बेफोरबायदिखौनो जों मोनो।।
बेफोरबायदि जेनेबा संनाय ओ जानाय लोंनायनि बेलायाव बर'फोरा जोबोद आखा फाखा होननानै बुङो बर' आइजोफोरा माने ओंख्रि ओंखाम सङोब्ला ओ बबे ओंख्रिखौ बबेजों सङोब्ला मा होदेरोब्ला ओंख्रिया मिलौहाब जागोन एबा जानो गो थाव जागोन बेफोरखौ नायनानै बर' ओ आइजोफोरा संनो खावनो रोंगौ आ रो ओ जानायावबो जाहाथे गोथाव मोनजायो बेखौबो बिसोरो नायनो रोंगौ।
बिनि गेजेरावनो जेरै सबायाइ ओंख्रि ओ सबाइ ओंख्रिनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ बर'फोरा बर' आइजोफोरा जोबोद आखा-फाखा होननानै बुंनो हायो। जेरै सबायजों साम' सङोब्ला साम'खौ बिसोरो खोस्लिजों ओ ऐरनाय एरनानै संनाय जाया मानो होनो ब्ला खोरसिजों एनानै सङोब्ला माब्लाबा समावहाय साम'नि बिखुङा बा खुं ख्लाया गानानै बा बायनो हागौ आरो बेबायदि बायनानै बायनाय बायोब्ला ओंख्रिया जुदि मोनजाफायोब्ला ओ सुबुंनि बा मानसिनि देहा एबा सिङाव मानसिनि देहानि सिङाव थानाय माखासे ओ बाहागोफोरावहाय खहा खालामहैनो हागौ। बा सुबुंङा जिउ गोमानोबो हागौ बिनि थाखायनो बिसोरो ओ खादौजों ओंखाम एरखावग्रा खादौजोंसो ऐरनायखौ जों मोननो हायो थिग बेबायदिनो
बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला नाफामखौबो जों मोननो हायो नाफाम नाफाम होननानै बुङोब्ला मोनसे मख'जाथाव आरो बियो जि आइ टेकबो मोननो हानाय बर'फोर नि मोनसे ओ मख'जाथाव जेरै नाफाम बानायनो थाखाय बर'फोरा बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांफोर खौ खनथुमो जेरै ओ दंफां राखेब
औ।
बेनि अन ओ थास' ओमफ्राय ओ अन गुन्दै बेफोरखौ माने गलायनानै देग्लिनानै हासुङाव औवानि हासुङाव देनाय जायो बेनि अनगायैबो ओ जेरै मेनाय मेनायाबो मेनाय होननानै बुङोब्ला दाउनि बिबु मेनाय बा ना नानि बिदै मेनाय आरो जेरै ओ ना ना गोरलै गोरलै ना मावाफोरखौ ओ संख्रि बानलु हालदै सामब्राम बिदि होनानै थाव एसे होनानै ओ अरदाबाव मेनाय। बेफोरखौ जों मोनो बेबायदिनो बर'फोरनि जानाय लोंनाया गोबां रोखोमनि दङ बेफोर खौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो बिनि गेजेरावनो ओ बर' आइजोफोरनि संनाय
बुङोब्ला जोङो माखासे बाहागोआव मोनो बे जेरै ओ मेनाय लाव लाव ओंख्रि संनाय जब जब बिदै संनाय आरो एवफ्रामनाय एवखांनाय बेफोरबायदि रोखोमाव मोनो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो
एफ्रामनाय जा एवफ्रामनाय जानाय लोंनायनि गेजेराव जेरै दाउ बेदर एवफ्रामनाय। बा आलु एवनाय बा ना एवनाय बायदिफोरखौनो जों मोनो बेफोरबायदि जानाय लों जों मोनो आरो खायसे जानाय लोंनाय खायसे जानाय लोंनाय खौ जोङो माखासे मुलि महरैबो बाहायो जेरै दाव रोसि लोंनायफोरखौ जोङो ओ ओ मोनो देहाया जुदि एसे दुब्ला जायोब्ला बा ओ देहाखौ से फ्राद बा राखां होनो थाखाय जोङो दाव रोसिखौ लोङो आरो बिनि अनगायैबो मानिमुनि खेरादाफिनि ओमफ्राय दिंखिया दौस्रेम लाफा सायख बायदिफोरखौबो जोङो ओ खायसे खायसे ओ बेराम आजारफोराव मुलि महरै बाहायो। आरो बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङो ब्ला बैसागोनि ओ स्नि सानाव जानाय जा स्नि थिथि होननानै बुङो बेखौ जानायखौबो जों मोननो हायो। बे स्नि थिथि बा स्नि ओ स्नि दिनाव जानाय जानाय लोंनायावहाय बर'फोरा बायदि रोखो खोमनि मैगं थाइगंफोरखौ खाङो जेरै दिंखिया दौस्रेम लाफा सायख' खेरादाफिनि बायदि मिथिंगायाव मोननाय बेन्दों बेनला ओ फोरफोरखौबो जों बोखांनो ओ बुथुमनानै जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो खायसे जायगाफोराव
खायसे जायगाफोराव बेफोर ओ मोनस्नि मैगं थाइगंनि अनगायैबो सासे ओ खायसे खायसे जौसे से बा जौसे नै बिदि रोखोमनि मैगंफोरखौ खांनानै जायो।
ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बेफोर जानाय लोंनायजों जानाय लोंनायफोरखौ बैसागोनि स्नि थिथियाव जायोब्ला बर'फोरा बेराम आजार जाया बा देहायाव जेबो माने लोमजानाय साजानाय जाया होननानैबो फोथायो बेनि अनगायैबो बर'फोर रा जानाय लोंनायनि बेलायावहाय ना बाथ थोन ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना मैगं फाजा खालामनानै जानाय बायदिफोरखौबो मोनो। आरो बिनि अनगायै ओ दैज्लां बोथोराव आबाद मावो आबाद मावोब्ला आबाद फोथाराव आबाद मावोब्लाबो माइ माइ गायोब्ला ओ दुब्लियावहाय ओंखाम गोजांजों ओ ना बाथोन एबा ओ खांख्राइ बाथोन थोन बायदि बा सामब्राम बाथोन बायदि ओ जायो जायोब्ला ओ गोथाव आव गोथावै जानो हायो होननानैबो बर'फोरा बुङो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंङो बर' फोरनि जानाय लोंनायनि माखासे ओ हुदाफोरखौ मिथिनो हायो दा नोंथाङा जानाय लोंनायनि नि बागै माबाफोर मिथिबावनो हाबावो नामा?
जानाय-लोंनायनि बागैथ' नोंथाङा गोबाङैनो बुंलांखाबाय अब्लाबो आं एसे बुंबावनोसै जानाय लोंनाय होनोबाथ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै अनला ओंख्रि संनायफोराव जों आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोननाय जायोसै अनलाल' नङा बायदि बायदि ओंख्रिफोर संनायाव जोंहा सोलायनाय खौ नुनो मोनबोदों जेरै अनला संनाय होनना बुङोब्ला गोदो गोदाय अनलाखौ देनाय समाव एबा अन गुन्दै देनाय समाव गोदो ववाल्डआव देयोमोन वाल्ड एबा दिंखिफोराव आरो फक्स औ देनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव थफसिनि सोलाय ग्राइन्डार बेफोरखौ बाहायो बेनि अनगायैबो जेनेबा आथिखालाव मोननाय लहानि थबसि बेखौबो बाहायनायखौ नु नुनो मोननाय जायो आरो औ ओंख्रि संनायनि बेलायावबो जोंहा गोदो-गोदाय अनलाखौ जेनेबा सि गोदोनि समाव अन गुन्दैखौ डाइरेक्ट गोदौबाय थानाय जे ओंख्रिनि दै बेयाव होसनोमोन। नाथाय आथिखालाव नुनो मोनबाय मा बिदिनो गोदौबाय थानाय दैयावनो आथिखालावबो होयो नाथाय आथिखालाव माने अन गुन्दैखौ दैयाव मिक्स खालामनानै एबा गलायनानैसो होनायखौ जों अनला ओंख्रियाव होनायखौ नुनो मोननाय जायोसै बेबायदिनो जों नारजि अनला संनो नारजि अनला माने नार्जिजों अमा बेदर संनायावबो एसे एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय सिगाङो माने नारजि जानोब्ला नारजिखौ हरसे सिगां एबा हराव सोमनानै दोनोमोन नाथाय आथिखालाव नारजिखौ सोमनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जाला गोबां खम नुनो मोननाय जायोसै मानो होनब्ला आथिखालाव सुबुं माहारिया गोबां समनि आंखालाव नारजिखौ डाइरेक्ट सेख्रेबनानै गुन्दै खालामनानै एबा ग्राइनडाराव होनानै बेफोरबायदिनो सोमनानै जेनेबा एसे गिसि खालामनानै ग्राइन्डाराव होनानै डाइरेक्ट मिक्स खालामनानै संनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो आथिखालाव बेबायदिनो खायसे खायसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बेबायदिनो गोबां ओंथिफोरखौ संनायखौ नुनो मोननाय जायो दोरोङारि गियान बादियैनो खायसे खायसेया दासिमबो सोलायाखै खायसे खायसेया सोलायबाय बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सबाइ ओंख्रि संनायफोरा दासिमबो गोदोनि बायदि बिदिनो सोलियो बेबायदिनो मा होनबावगोन दा संनायनि बेलायाव जानाय लोंनायनि बेलायाव नोंथानो गोबांखौनो बुंलांखाबाय। दायो बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालाव बर'फ्रा बांसिनानो गोदोनि दोरोङारि संनाय खावनायफोरखौनो ओम नोजोर बोनानै बांसिनानो सङो नाथाय खायसे खायसेखौ सोलाय होनायजों लोगोसे जे समनि आंखालखाय बेफोरबायदि खालामदोंबो जानो हागौ नाथाय दोरोंखौ लाखियोब्ला मोजां होननानै आं सानो मानोना मोनसे दोरोङासो मोनसे हारिनि सिनायथिखौ होयो। मोनसे दोरों गैयाब्ला मोनसे हारिनि सिनायथिया लासैनो गोमालांनायनि खाबु थायो होननानै आं सानो मानोना दोरोङासो दोरोङासो मोनसे हारिखौ सिनायथि होयो नालाय बेनिखायनो सानो गोरों गैयाबा माने मोनसे समाव हारिनि सिनायथिया गोमालांगोन नामा होननानै बेबायदिनो बर'फोरा गोबां बिथिङावनो दोरोङारि गियान बेबादियैनो सोलिबोनायखौ नुनो मोनदों नाथाय खायसे खायसेखौ नागारनायखौ नुनो मोनदों जेरै जानाय लोंनायनि बेलायावबो आं आबाद मावनायनि बिथिङाव बुङोब्ला जेरै बर'फ्रा गुबैयै माइ आबाद मावो माइ आबाद मावनायाव जेनेबा आथिखालाव दोरोंखौ नागारनानै ट्रेक्टर बायदि बायदिफोरजों हालेवनानै माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायोसै बेफोरबायदि आबाद मावनायनि जाउनाव एबा बेफोरबायदि आबाद मावनायनि जाउनाव जेनेबा आथिखालाव मोसौजों हालेवनाय एबा मोसौफोरखौ नुनो मोननाय जाला मोसौफोरखौ नुवाब्ला मोसौफोरा बर' न'खराव गैयाब्ला ओं अर्गेनिक हासार बेफोरखौ जों मोननाया एसे खमसै जायनि जाउनाव जों रासायनिक हासारफोरखौ बाहायनांगौ जायोसै अब्लाना जोङो रासायनिक हासार बाहायनायनि जाउनाव गोबां हाफोरा खहा जालांनो हमसै। बेबायदिनो मैगं थाइगंफोरखौ जों गोबां हासार बायदिसिना होनानै गायो जायनि जाउनाव ओ एसे थाब थाबनो मैगङा सेवो एबा गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो बेखौबो जों नुनो मोनो गोदोनि समाव बा बेफोरबायदि मैगंफोरा ओ सानसे साननै सानथामहालागै गाज्रि जायालासिनो थायोमोन नाथाय आथिखालनि मैगं थाइगंफोरा ओ थाब थाबनो गाज्रि जायोसै बिनि जाहोनानो जाबाय रासायनिक हासार बाहायनाय आरो बिनि अनगायैबो गोबां मुलिफोर बाहायनाय एम्बु थै फिनाय बायदिसिना बेफोर बाहायनायनि जाउनाव आथिखालाव गोबां आबादफोरा गाज्रि जानो हमनोसै ओ बेफोरबायदिनो संनायनि बेलायावबो ओंख्रि मैगंफोरखौ जेनेबा आबाद फोथारनिफ्राय थाब थाब लाबोनानै संफैयो